औ हेल' नोंथां
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
गिबि गिबियावनो ओ बेलासेनि गाहाम हामलायनाय नोंथांखौ बाव बावहरग्रोनाय जाहैबाय
औ नोंथांसिमबो ओ गोजोन बेलासिनि खावलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
दाना जोङो मानि सोमोन्दै राय्लायगोन
दा जों रायज्लायनाया औ आं नोंथांनाव मोनसे खोथा बाथ्रा सोंहयो नङा होमबा नोंथां आं बे खोथाखौ लानो सानदों दा ओ नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मावो नामा लाइस्टक बायदि एदिट सदिद बेफोरनि बागै नोंथांखौ एसे मावो बायदि होननाय खोनादों नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे मोजाङै गुवारै फोरमायना होबा मोजां जागोन नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांखौ फोरमायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय
औ। आं दा मावनायाथ' मेथाइबो लिरो ओमफ्राय मेथाइ लिरो इनिफ्राय बिदिनो मिउजिकबो खालामो मिउजिक कमपस खालामो ओमफ्राय गिटारबो क्लास लादोंमोन आङो ओमाय दा दोनथ'नाय जाहैबाय आनिफ्राय आरो बिदिनो गोदो ओ मिउजिक भिडिय' खालामोमोन आङो मिउजिक भिडिय' आङो हिर' गायोमोन आंनो मेथाइखौ रोजाबनानै
औ।
दा द्रप दोनथ'नाय जादों बेखौ दा आरो साननैसो थानानै ओ दोंसे रेकर्ड लाबावदो बेयो कमप्लिट जाबाथाय आं रेकर्ड लाबावनो सानदों
औ औ नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो दा ओ सिगांनि नोंथाङा मिउजिक भिडिय' ओ बायदिसिना आरो बेजों लोगोसे ओरैनो सल' खनो थिग बेफोरबायदिनि ओ नोंथाङा दि खननाय दा बे गानखौ एबा समखौ सोरबाफोर ओरैनो फाननाय एबा सोरबाफोर सोरबाफोर हरनाय जायो नामा।
औ सोरबा ओ लिरनो होयोबा सोरबा ओ मेथाइफोर खननो होयोबा सोरबाफोर मिउजिकफोर खालामना होयोबा आं खालामो आनिफ्राय बिदिनो लिरनानैबो हरो लिरनानै फानहरो
ओमफ्राय नोंथाङा अ ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा ओ नोंथाङा खनबाय एबा ओमफ्राय ओरैनो सोरनि स्टुडिअआव खननो बायदि नोंथाङा
आहाथ' ओ जोङो जोंनि हम सेटाब ओम सेटाप दङ जों ओ आंनि लो ओ आंनिनो लोगो बिनि ओ औ दे बुंलाय
अ ओमफाय ओ नोंथाङा ओ सल'खौदि गुबुननो फानबाय बेफोरखो नोंथाङा ओरैनो बेसेबां बेसेनाव फाननाय जायो
ओरैनो बांद्राय नङा ओरैनो माब्लाबा ओ थाम रोजा मालाबा नैरोजा माब्लाबा ब्रैरोजा आङो बा रोजानि ओ बारफेराखै आरो बा रोजानि सायावबो बाराखै
ओ होमबा ओरैनो सल' औ औ सल' फाननाया होनबा मेथाइ लाय मेथाइआ जाहैबाय आरो ना नोंथां
औ
आतसा अ ओमपाय ओरै जे नोंथाङा दि ओ मिउजिक भिडिअ एबा सर्ट मुभिफोरबादियाव आगार होदोंमोन नो नोंथाङा ओरैनो दा शर्ट मुभि एबा एलबाम मिउजिक भिडिअ बेफोरनो बानायनायजों लोगो से दों बैसे दा एलबाम गाखो नोंथाङा
आंथ' बांद्राय हिसाब गैला दोंब्रै दोंबा सातता आठथासो ओरै जानांगौ आरो आङो सा आं दा साननानै मोनाखै आङो नागिरनासो साननांगोन बाखि गोदो आगोल आङो चेनेल मोनसे खुलिदोंमोन बे चेनेेलाबो डिलेट जालांबाय ओ मबेलबो गैला नालाय डिलेट खालामबाय आं
औ ओमफाय नोंथाङा दि दा सिगांदि मिउजिक भिडिअ बानायबाय थाबाय नवा होमबा बिफोरनि बागै नोंथाङा ओ बेफोरखौ ओरैनो नोंथांनि इउटुब चेनेलाव होयो ना औ नोंथाङा आरो बि इउटुबाव होनानै एबा बेसेबां ओरैनो बेसेबां रां मोनफिनो बेफोरनि बागै एसे मोजाङै गुवारै फोरमायना हाबा नोंथां
ओ इउटुबखौथ' आंनि लोगोनि ओ आंनि लोगोनि सेनेलावनो हगारनाय जायो आंनि लोगोआनो मिउजिकखो मिक्सिं खालामो बानिफ्राय दा ओ मुलाम्फायाथ' एसेबां मुलाम्फा गैया गोबावदोसो
ओं औ
खर'सासो बांसिन जायो ओमफ्राय मोननाया गोबाव जोसो मोनो बियो भिउसनिजोंसो खोथा जायो भिउसजोंसो खोथा जायो नालाय औ भिउसआबो बांद्राय खारा आगोल-आगोल खारोमोन बांसिन दाना एसे खम जालांबाय
औ
नोंथाङा ओमफ्राय औ बिफोरबायदि जायोबा नोंथाङा एलबाम बानायबायोबा सोर बानायनानै जायो आरो बे एलबाम मोनसे बानायनाय लागायाव बेसे बां ओरैनो रांनि बाजेट एबा बेसेबां खरसा जायो नोंथाङा बेफोरखौबो एसे फोरमायना होदो
आंनि आंनि मिउजिक भिडिअ' लानांगौआवथ' एसेबां ओरै खरस जाया जोङो जास्ट जोङो ओ मा होनो जोङो थांनायनि खरस फैनायनि खरसल'सो नांगौ जायो ओमफ्राय जानायनि जानायनि खरस नांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो बांद्राय मानसि लाया आंनि भिडिअआवहाय
औ
मा होनो मिउजिक लाना मिउजिक आंनि रेप मिउजिक भिडिअ' खालामबाथाय बेयाव बांद्राय खरस जाया ओरैनो खमैबो ओ फन्द्रस जागोन बा हाजारसे ओरैफोर खरस जागोन बांद्राय बांद्राय खरस जाया ओमफ्राय मानसि बुरजाबाथाय दानियाथ बांसिन थांग्रा जाबाय दाना बांसिन थाङो बा रोजा द रोजा ओरै खारो
नोंगौ
आगोल इसिबां खारामोन औ दे बुंलाय
ओमफाय नोंथाङा ओ दा जाखिनि मिउजिक बानायबाय बेफोरनि बागै दोंनैसोसो ओरैनो सरखौ एसेबाबो क्लिप गोसा दंना गैया नोंथाङा
सलखौथ दा एसेबां ओरै क्लिप आं दा लानाय जायाखैमोन
अ
नोंथाङा एनिफ्राय दा बेफोरबायदि ओ खारसा बायनायावबो जोबोद गोसो दं गोसो दं आरो गोसो दं नङाहोमबा नोंथां
औ
औ ओमफ्राय बेफोरनि बागै नोंथाङा ओ मा मा लाइनाव एबा मा मा आगजु बेफोरदों नोंथाङा दा सोमोन्दो दं आरो मा मा बुस्थुखौ रोंनानै दं बे खौबो एसे गुवारै फोरमायना होलांदो नोंथाङा
आंनाव आगजुआथ दा गिटार गिटारल'सो दं गिटार ओमफ्राय बिदिनो लेपटप ओमफ्राय बिदिनो पियान' पियान' फिसा ओ कम्पिउटारजों कानेक्ट खालामनानै दामजाग्रा
औ
खिनि आगजुआनो दंथयो दासान्दि ओमफ्राय आं बेखिनिजोंनो आङो गेलेथबाय थायो दासान्दि
औ नोंथाङा दे ओ सिगां सिगां दाथ नोंथाङा लानाय जाला सिगां नोंथाङा गिटार गिटार क्लास लादों होनदों नोंथाङा ओरैनो बेसेबां मास लानाय एबा बेसेबांसोदा आग बारायनायनि थाखाय थाखो नोंथाङा दा बिनि सिगां बेसेबांसो आवगायनानै द्रप लाखिनाय जाखो आरो बेनि जाहोना मानि थाखाय दा गेप्स जाना थाखो एबा द्रप जाना थाखो
औ आङो सिगाङो लादोंमोन ओ से दसमित बासो बोसोर लादों आरो से दसमित बा बोसोरसो थु जादों आं लाखनाया ओमफ्राय लाबाय रोंनाया ओरैनो ओ नैजि थामजि जौखोन्दोसो रोंनाय जादों ओनिफ्राय बेयो दा गावनि सायावसो सोनारनाय सोनारनो हायो गावनि सायावसो ओ नोङो मोजाङै प्रेक्टिस खालामबा मोजाङै सम होनो हायोबा मोजां सम होनो हानाय आरो मोजाङै प्रेक्टिस खालामनो हानाय बेनि सायाव आंङो दा मोजाङै समखौ माब्लाबा मोजां सम मोननो नागिरा ओ आरो बिदिनो फैसा थाखानि एसे फैसा थाखानि एसे माबा जायो नालाय रां रुफानि एसे ओ सल्भ प्रब्लेमफोरा ओ थाखा ओ आवगायलांनो हाया फैसा गैयिनि थाखाय बिदिनो था थ'नो गोनां जायो बिदिनो आंनि नांगौ बुस्थु ओ नांगौ आगजुफोरखौ लाजोबनो हाया लाथ' हायि हायाखै बिनि थाखाय आं दा दोन्थ'नाय जाथ'दो आरो
ओ बबे जायगायाव लानायमोन आरो सोर टिचारजों लानायमोन बेफोरखौबो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जागोन ओ आंङो दा आं क्लासखौ लादोंमोन ओ जेब्ला ओ ओरैहाय नैरोजा दामा नैरोजा जिद' ना न' सरि नै नैजिद' नैरोजा नैजिद' ओमफ्राय ओ बिखि नैजिबा नैजिब्रै ओ थामजि नैजिथाम नैजिथामाव लादोंमोन आं नैरोजा नैजिथामाव लादोंमोन। नैरोजा नैजि नैजि जिथामाव लानानै नैजिब्रै नैजिब्रैआव दोनथ'नाय जादो। नैजिब्रै मा हो ओमफ्राय दोनथ'नानैहाय बिदिनो ओ मन' ओ गिटारिस क्लास लाग्रा मास्टारनि मुंङानो जाहैदों मनज मनज होनना बुङोमोन बिथांनिखौ जोंहा मनज सार
औ बाय ओरैनो दा नोंथाङा ओ ओरैनो नोंथाङा दा ओ गोसो गुदुं खोथार लाइनाव नोंथाङा ओरैनो मा लाइनजों थांनो गोसो दं आरो मा लाइनाव नोंं थांनानै थानो नोंनि थांखिखौ नों फुरा खालामनो गोसो दं नोंथाङा बेखौबो एसे फोरमायना होदो।
आंनि थांखियानो जाहैबाय ओ आंङो सासे मिउजिसियान गिटारिस्ट बेनिफ्राय ओ मिउजिक कम्पसार ओमफ्राय लिरिक्स ओ लिरग्रा। बा लिरिक्स फानग्रा एनिफ्राय ओ गिटारेस आ इदिनो पारफरमेन्स खालामना मोजां मोनो पार फरमेन्स खालामना बेखौ आंङो थांखि लाथारनाय जादों आरो।
आ ओरैनो नोंथाङा ओ गिटार क्लास एबा लाइरिक्स एबा आ मिउजिक भिडिअफोर बानायनाय नोंथाङा न'खराव एसे माबाफोर कमफिउस एबा न'खराव माबाफोर एसे जेंना जेंसि माबाफोर सोमजिनाय दं नामा नोंथाङा बेफोरनि बागै
बेनि बागैथ' एसेबां ओरै सोमजिनाय गैया। माने ओ संसारनि लाइनावबो थांनांगौ बायदि बेफोरबायदि ओ इसे बिखि लाइनजों थांबा बिखि बेखि जाया गोरोबा ओ बि बिखि थांबा बिखि गोरोबा बिदि जायो आरोखि ओ न'खराव इसे से बोरैबा माने आंबो दुखु नांङो एसे बिखि थांब्लाबो बि खिनिया थालाङो बेखि थांब्लाबो बेखि थालाङो बेफोरबायदि उसुबिदा एसे से जायो आरो होमबाबो दाबो रावबो जेबो बुंथ'वा खामानि समाव खामानिखौ मावनांगौ बेफोरबायदि आरो न'खरनि बायदिब्ला
औ नोंथां नोंथांनि सिगाङाव आं दा जाखिनि सोंनांगौ आंनिखौ सोंखांबाय आरो नितसय नोंथां खौ आं इयुनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं नोंथांसिम आसा खालामबाय
औ गोजोनबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां